हेल' औ खुलुमबाय
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो
अ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखै नोंथांखौ ओ सम होनो हागोन ना नोंथाङा
औ होनो हागोन
अ आङो ओ माबा भारत आरो जोंनि आसामनि ओ बेखार जेंना सुबुं अनजिमा बांनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन दे।
सावरायजागोन ना?
औ सारायनो हा
औ ओ जोंनि जोंनि भारताव ओ सेजौ ब्रैजि ख्ररनिबो बांसिन सुबुं अनजिमा दङ नोंथां।
औ
औ बे जोंनि भारतावहाय ओरैबायदि सुबुं अनजिमा बांबाय ओ जाय हादरा गोदो चाइनानि ओ सुबुं अनजिमायानिख्रुइ जोबोर खममोन नाथाय दा ओ सुबुं अनजिमानि बांनाय लोगो लोगो ओ दोनै बे चाइना हादरखौ जोंनि भारतआ ओ गाख्लायनानै सेथि सुबुं अनजिमानि ओ बिसानाव ओ जायगा आवग्रिनो हाबाय आरो नोंथां।
औ औ।
दा बेबायदिनो सुबुं अनजिमानि बांनायनि माखासे ओ गोबांथार जाहोनफोर दङ बेनो जाबाय ओ मुलि दावालिफ्रा नांगौ बायदियै दोनै ओ ओ मा होननानै बुङो माने बेबायदिनो जेरावनो बेरावनो मोननानै बेबायदिनो थैनायनि हारखौ होबथानो हानाय जाबाय।
औ
ओमफ्राय दा बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे दोनै जोंनि हादराव ओ गोबांथार बेखार बेखार जेंनाया बेखार सुबुं अनजिमा बांनाया बेखार जेंना जानानै फैबाय। दोनै आ बेफोरबायदि बेगार जेंना बांनायनि थाखायनो ओ जोंनि भारत हादराव जोंनि हादरावहाय गोबांथार आंखालफोर नुजाथिनानै आ गोबांथार जेंनाफोरजों मोगा मोगि जुजिनागौ जानानै फैबाय आरो नोंथां।
औ
औ दा बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे दोनै आ जानाय लोंनायनि आंखाला बारा जाबाय। आरो बेबायदिनो ओ सोरबाबा दोनै ओ गोबांथार ओ मोजोमसे ओंखामनि थाखैनो गोबांथार ओ जाथायफोरजों मोगा मोगि जानांनानै दोनै जोङो नुनो मोनो जोरै जोङो दोनै जोंनि भारत हादरनि मोनसे हादरसा ओ उत्तर प्रदेश खौहाय बिदिन्थि हिसाबै लानो हायो आरो नोंथां।
औ
जाय हादराव दोनैहाय सुबुं अनजिमाया ओ बेयावनो बांसिन ओमफ्राय जाय हादराव दोनै बेखार जेंनानि अनजिमाया बारा जानानै गोबांथार ओ हा गैजायै सुबुंफोरा बे हादरसानिफ्राय ओंखारगासिनो दङ। आरो जाय हादराव बेखार अनजिमानि बारा जानानै दोनै ओ गोबां गथ' गथायफ्रा सोलोंथाइ लानायाव ओ जुजिनो हायाखिसै आरो गोबांथार बिसोरनि ओ फरायसालिफ्राव थांनायफोरा दिनै सिमांल' जानानै जिउआव थानो गोनां जादों आरो नोंथां
औ
दोनै बेजों लोगोसे जोंनि आसाम हादरावबो सुबुं अनजिमा बांनाया खम नङा बेबायदिनो गोबांथार सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव दिनै गोबांथार माखासे ओ जेंनाफोरजों जोङो भुगिनो गोनां जाबाय फोरनो जेरै ओ माखासे जानाय लोंनायजों लोगोसे बेबायदिनो सोलोंथाइनि हाराबो बेबायदिनो बारा जाबोनायजों लोगोसे दिनै गोबांथार माखासे दा खामानिफोरबो ओ रावबो बेखार जानायखौ जों नुनो मोनबाय बेबायदिनो गोदान गोदान खामानिफोर सोरजिनो हायैयाव दोनै जोंनि बा माखासे गोरों लाइमोनफ्राबो आरो माखासे ओ रोङै लाइमोनफ्राबो गुबुन गुबुन जायगायाव थानांनानै जिउ खांनांनायखौ बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा आ दारैनो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव गोबांथार माखासे ओ भुिनाङायै भुगिनांनाय सौफैयो बेफोरनो जाहैबाय ओ बेबायदिनो जानाय लोंनायजों लोगोसे गाननाय जोमनाय। बेबायदिनो थाखा फैसा रां रुफानि ओ खोथाबो फैबाय। आरो न'खरफ्रावबो गोबांथार बेबायदिनो खस्थ'जों भुगिनांगौ जाबाय। दा बेफोरबायदि आरो नोंथां दा जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय। खौ मोनसेल' होबथानायनि राहाया बेनो। सुबुं अनजिमाखौ होबथानांगौब्ला जोङो ओ गोरों मानसिफोरा न'खराव थाङै थाङै एसे सुबुरन्थाइ होनांगोन बेबायदिनो बुंनांगोन माने जोङो नांगौनि बारा माने ओ न'खर प्लानिंफोरखौ एसे खमायनो थाखै बेबायदिनो गथ' गथाय खांनायफोरखौ एसे ओ मोजाङै माने एसे ख'मायनानै साथाम साथामसिम एबा सानैसिम बेफोरबायदि खांनो थोनोबोला। एबा बेफोरबायदि सुबुरन्थाइ होयोब्ला सानो जोङो सानो माने निसय भारतनि सुबुं अनजिमाया माखासे बोसोरफोरनि उनाव बाङायै जालायगोन बेखौ जों नुनो हायो आरो नुहरनो हायो। दा बेबायदिनो आरो नोंथां माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव गोबां थार जोङो खस्थ'जों भुगिनो गोनां जायो मानोना जोंनि हादरा दाबो माने मोनसे जौगाफुनाय हादरसो दा बेफोरबायदि जौगाफुनाय हादरफोराव सुबुं अनजिमानि बांनायनि हारा बारा जायोबोब्ला माखासे खान्थियारि रांखान्थियारि बिथिं बेबायदिनो समाजारि बिथिं गोबांथार खस्थ' मोननांनाय भुगिनांनायखौ जों नुहुरो आरो नोंथाङा दा बेनोसै नोंथांनिसिम आंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनाया दा नोंथाङाबो माबा मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो दङ नामा नोंथां?
औ आंङो नोंथांनि सिगाङाव हाय जोंनि बर' हारिनि सुबुं फोथायनाय एबा खाना फोथायनायनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सान्दों। सुबुं फोथायनाय एबा खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जेन'बा जोंनि सुबुंफोराहाय माखौ मानिनानै सोलिबोदों जेनेबा जोंनि समाज आसार खान्थिफोरनि सोमोन्दैहाय जोंना ओ बेबायदिनो माखासे फोथायबोनाय दंना खोथाफोर बेफोरबायदि जु जुगथि गोनां खोथाफोरखौ हाय जेन'बा जोंङो फोथायबोनाय बेबायदिखौ हाय जोंङो सुबुं फोथायनाय होननानै बुङो आरो खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला
ओ जेनेबा जेबो जुथि गैयै बेबायदिनो खोथायाव जेबो जाथावखाया बे खोथाया बेफोरबायदि खोथाफोरखौनो जानला-मोनला फोथायलाबायनाय बेफोरबायदिखौहाय खाना फोथायनाय होननानै बुङो आरो। दा बेफोरबायदि सुबुं फोथायनाय एबा खाना फोथायनाया जोंनि बर' समाजावहाय जोंहा गोबां गुवारैहाय जायगा मोनदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बे फोरनि थाखायनो जोङो गावखौनो गाव खहाबो खालामनानै लानो गोनां जादों आरो बे बेफोरबायदि खाना फोथायनायनि जाहोनावनो।
सुबुं फोथायनाय होनब्ला जोंङो ओगोदो-गोदायनिफ्रायनो मानसियाहाय जायखौ मानिनानै फोथायबोदों बेफोरखोनो बुंनाय जायो ओमफ्राय बेफोर खान्थिखौनो सुबुं फोथायनाय होननानैबो बुंनाय जायो। जायो आरो बेयावहाय मा सुबुं सोदोबजों जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौबो बुंनाय जायो आरो मानो होनोब्ला बेफोर बायदि जेन'बा खाना फोथायनायफोरखौथ' नोङो ओ मोजां मानसि लेखा गोरों बेबायदि बुजिना मानसिफोराथ' फोथाय खाया खाना फोथायनाय होननायखौ बिसोरथ' फोथायखाया बिसोरो मिथिखायो बे
औ।
जेनेबा बे बाथ्रायावहाय जेबो जुक्ति गैया होननानै मिथिखायो दा बेखायनो बे बै सुबुं सोदोबजोंहाय सुबुं फोथायनाय बा खाना फोथायनाय बे सुबुं सोदोबजों हाय जाम्बा जाम्बिखौ सो बुंनाय जादों होननानै बुंङो आरो जोंङो ओ दासिमबो जोंनि बर'फोरनियाव हाय गोबां बेबायदिनो माखासे ओ खाना फोथायनायाहाय जोंनियाव जायगा मोनदों। जायनि जााहोनाव जोंनि बर' हारिया दासिमावबो माखासे बिथिङाव हाय गोग्लैसोनानै दं होननानै जोंङो बुंनो हायो आरो। ओ बिथांमोना हाय जायखौ नंगौ होननानै मानिबोयो। फोथायबोदों बैफोर दोरोंफोरा हाय दिनैसिमावबो बे खाना फोथायनाया हाय जोंनि समाजावहाय रोदा सुनानै दं आरो बेफोर बायदि खाना फोथायनाया आरो इयुनावबो थागोन थाबाय थागोन बेफोरबायदि सोलिबाय थायोबाथ' इयुनावबो थाबाय थाखागोन। थागोन आरो जोंनि गेजेरावथ' लेखा फरा रोंजोबोब्लाबो उम। बेफोरखौ माखासे सुबुंफोरा फोथायग्रा दंखायो जोङो मिथिखायो।
औ नोंथां औ।
ओ। दासिमबो बर'फोराहाय मा गोरलै गथ' एबा सोरबा हाबालागोआहाय। हौवा हिनजाव जुलि जागोदान जुलि जेनेबा हाबा जागोदान बेफोरखौ हाय। लानानै दैमा बारनांगौ जायोब्लाहाय बे समाव फुन बोफ्लेयोब्ला बिनि सायाव गय फाथै जरा होनानैहाय खुलुमनानैसो दैखौ बारनाय नेम दं आरो ओ बेफोरो, मोन्थोर राना मोन्थोर रानानैहाय बेन्दों एबा खासिनि थाबिस लानाय एबा खानाय मोन्थोर रायसंनानै दै जारिहैनायखौ लानानै हाय। दैमा बारोब्ला मोनथोरा खाथि या होननानै फोथायो आरो ओ बेबायदिनो बबेयावबा थांनाय समावहाय जुदि सोरबा मानसिया बबेयावबा। मोजां खामानिनि थाखाय थांदों जेन'बा गावनि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय थांदों खामानिनि थाखाय थांदों बेफोरबायदि मानसिखौहाय। बेफोरबायदि दावबायलांनाय मानसिफोरखौहाय ओ उननिफ्राय जेन'बा गाबज्रि हरफिनोब्ला। ओ बेनि खामानिया हाय साननायफोरा जाफुङा खामानिफोरा जाफुंनाय नङा होननानैबो फोथायनाय दं आरो ओ दा बेखौ नायोब्लाथ' बेखौ जोङो ओ साननानैनो मोनखायो जे बे खोथायाव हाय जुक्ति गैया होननानै। जेनेबा सासे मानसिया हाय जुदि। गावनि नाजा नाजानायानो जेनेबा गावनि नाजानायजों गावहा गावनि सायाव। फोथायनाय दंखायो होमब्ला गावनि नाजानायनि गेजेरजों बियो जाफुं फुंहैखागोनखौ मिथिखायो अब्ला बे गुबुन मानसिया जुदि उनजों। गाबज्रि हरोब्ला माबोरै बिनि ओ, जेन'बा बिनि खामानिया माबोरै जाफुंथावा जाथावखौ बेखौ जोङो हमनानै मोनदांखायो आरो बेफोरखौ नङा होननानै जोंङो साननो हायो बेनिफ्राय हाय सोरनिबा इन्जुरावहाय। ओ नङाब्ला खामसालिफोरावहाय सैमा मावजिया खुसिरनाय एबा, ओ खामसालि आरियावहाय। हारां खुरबाय थायोब्ला न'खरावहाय खैफोद जागोन होननानैहाय फोथायनाय जायो। फोथायनाय दं आरो बेफोरो
औ ओ
खायनो ओ जेनेब्ला। बेफोर खोथायावबो जोंङो हमदांनानै मोननो हायो जे सैमा मावजिया हाय मानिबा जाहोनाव बिसोरो। बेबायदिनो खुसेरनाय बेबायदिनो हारें खुरनाय बेफोर बायदियाथ'। जाखायो एखमबा समाव बिसोरो जुनाद जुनार जिबि बिसोरो बिसोरोथ' गावसोर मा खालामदों बेखौ मिथिजोबाना बेनि बेयावनो जुदि जोंङो। माबा मोनसे खैफोद जाथारगोन होननानै जोङो गियोब्ला बेयो बेयो मोनसे। खाना फोथायनाय होनना सानजायो आरो बिनिफ्राय जोंहा ओ बेबायदिनो सिमांफोरावहाय। ना ना फिथिख्रि नुयोब्ला जोंनि आखाइयाव दोहोन फैसिगोन होननानै फोथायो ओमफ्राय। ना रौआहाय सिमाङाव नुजाफैयोबा दोन मोनसिगोन बेबायदि होननानै फोथायो आरो हा हु बेबायदि मोनसिगोन होननानै। फोथायो ओमफ्रायो मा? ना सिंगिजों गावजायोब्लालायनो जोङो। ओ जोंखौहाय माबाया जेन'बा सोरबा गाज्रि मानसिया दायना दायनि होननानैबो फोथायोना जोंनि समाजाव बिसोरो जोंखौहाय मोन्थोर हरनानै जोंखौ रायसिगोन होननानैबो फोथायो आरो
औ नोंथां औ।
दा बेफोरबायदि फोथायनायाबो नंखाय सिमाङाव ना फिथिख्रि नुयोब्ला जोंना बोरै धोन मोनथावहो जोङो। जेबो खामानियानो गैयाब्ला जोंनि आखाइयावथ' रावबो बेबायदि धोनखौ होफैया ना ओरैनो होफैनाय नोङा बेबायदि आरो ओमफ्रायो ओ। दायना दायनि होननानैथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि समाजाव सोलिबोगासिनो बेबायदि होननानै जोङो जोंनि मोजां मोजां दां सोरबा नंखाय मानसिफोरखौबो दायना नङि मानसिफोर बेबायदि नङि मानसिफोरखौबो बु थारलाबायनानै जों खहा खालामनानै लादों जोंनि सुबुं माहारिफोरखौहाय। बेबायदिनो ओ दासिमबो जुदि बेबायदि। जेन'बा दाथ' जोंहा अख्रां सायाव दालां लुनाय ओमफ्राय दैमा सिङाव लैथोमा सिंफ्राव